खोनादों दे नों आं जिरायना दं र' नोंथां
आदसा ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथां?
औ ओंखामा जाखांबायमोन जानाया।
मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
औ जोंहा ओंख्रियाथ' बे पानेलाव बेनिफ्राय नामोन
ए।
नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां माने आं दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जों माबोरै जौगानायखौ नुदों? बा जों दासिमहालागै माबोरै रायजो जाबोनायखौ नुदों? बेनि बागै एसे आयदाखौहाय औ फोरमायनो होननानै लादोंमोन आरोखि
औ दे फोरमाय जागोन दे।
औ जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै गोबां बिदिनो जोंहा गोदोहाय नायोब्ला गोदो गोबां जोंहा बर' हारिया गोलैसोना थानाय मोनसे हारिमोन जों गोबां बिदिनो औ गोबां बिदिनो मैला मैलि जोंहा गोबां बिदिनो दाउ अमा फिसियोमोन जे गुबुन हारिजों गोबां जों मुगैजानायखौ नुनो मोनोमोन गोबां बिदिनो लेथ्रा लेथ्रि गोबां बिदिनो हाबा हुखा खेराइफोर जानाय समाव जोंहा गोबां बिदिनो जोबनो गैयै जोंहा ओ जौ जौनि फख्रि बेदरनि आलि बिदिनो गोबां जोंहा जानायखौहाय गोबां बिदिनो आग्लाय बिग्लाय जायोमोन आरोखि जोंहा गोबां बिदिनो गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ मुगैनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदोहाय जोंहा ओ गोबां बिदिनो हारसाफोरा जोंखौहाय गोबां बिदि मुगैनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि आरो बिदिनो औ गोदोहाय बिथां जोंहा कालिचरन कालिचरननि अननायावहाय जोंहा बेखौहाय जोंहा कालिचरन बिथाङा ओ जोंहा गोबां बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां बिदिनो फोसाबलांनायखौ नुदों नुनो मोन्दों जों जेरै बिथाङा औ जौ संनायफोरखौ जौ जौ संग्राफोरखौ बिदिनो गोबां बिदिनो बुफायनानै आरो बिदिनो गोबां बिदिनो बिथाङा बिदिनो ब्रह्म धोरोमखौहाय जे बरफोरनि बर'फोरनि धोरोमजों एखे मिलायनाय नुनायखाय ओ बिखौ खौनो बिथाङा कलिकाट औ कलिकातायाव थांनानै शिब शिबनारण फर्म हांस'निफ्राय बिथाङा बे ब्रह्म धोरोमखौ आजावदोंमोन आरो ओ बिदिनो आजावनानै बिथाङा उनावहाय बिदिनो फोसावलांबाय बर'फोरनि गेजेरावहाय जों बिथांखौ होननो हायो जे ब्रह्म धोरोम नि बर'फोरनि गेजेराव बिथाङा फोसावगिरि होननानै आरो बिदिनो औ जोंहा होननो थाङोब्ला गोबां बिदिनो जोंहा बिदिनो जोंहा सुबुं हानजा बा सेंग्राफोरा गोबां बिदिनो कालिचरनजों लोगो लानानै गोबां बिदिनो जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो मोदाय थाग्रा बा बाथौखौ जोंहा बिदिनो बुख्रेबदोंमोन बा बिदिनो फोसाबनो फोसाबदोंमोन आरोखि गोबां बिदिनो जोंहा बिदिनो गोबां गुन्द्रा गुन्द्रि बा गोबां बिदिनो लेथ्रा लेथ्रि गोबां बिदिनो दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जोंहा बिदिनो बुथारनायखौ नुनो मोनदोंमोन मानोना जोंहा बेफोर औ औ जोंहा मानोना बेफोरजों जोंहा गोबां खहाखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बिथाङा आरो बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो फरायसालिफोराव बा अ गामिफ्रावहाय बिदिनो गोबां बिदिनो बिथाङा गोबां बिदिनो फरायसालिफोर गोबां बिदिनो गायसनना होलांदों बा गायस थोनदों आरो बिथाङा बिदिनो गोबां बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि थाखाय जोबनो गैयै बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव बान्दारि होलांदों आरोखि आरो बिदिनो गोबां बिदिनो फोसाबनायखौ आरो लासै लासैनो हारसाफोरा मुगैलांनायखौ खम खालामलांदों बा मुगै आथिखालावहाय जोङो बेफोरबायदि मुगैनायखौ जों नुनो मोनला आरोखि आरो बिदिनो गोबां औ जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो गेदेर गोलाव फरायनायफोरबो ओंखारबाय गोबां बिदिनो आथिखालाव जों गोबां बिदिनो ओ गोबां गिदिर गिदिर फरायनायखौ जों नुनो मो सै आथिखालावहाय औ बिदिनो जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै गोबां जों जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि बर' हारिनि गेजेरावहाय आरो बिदि दिनो जोंहा बिदिनो राजखान्थि रांखान्थियारि बिदिनो बायदिसिनायाव जोंहा जोबोरैनो जौगानायजो जों आथिखालाव जों नुनो मोनो आरोखि नों थाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मोनथिनो लुबैबावदों नामा
औ ओम आ नोंथांनो आंबो फंनैसो एसे फोरमायनो सानबाय बेनि बागैनो नोंथाङा सम होनो हागोन
औ
औ दा नोंथाङाथ' गोबां बाथ्राखौनो मोजाङैनो बुंलांजोबखाबायानो थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंनो सानबावबाय माने जोंनि जोंनि जि गोदोनि समाजनि थासारि बे थासारिया जोबोद गारलाय बुरजाय आ बायदिसिना लेथ्रा मैलाजों आ बायदिसिना दाउ अमा फिसिनानै जाला लोंला बेफोरबायदि आलाय सिलाय जाना थानायखौ नुनानै माने जोंनि नोंथाङा बुंलांनाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा माने बर' समाजखौ माबायदियै जौगाहोनो हागोन बेखौ जानो हागौ सानदोंमोन गोदोनि समाव बेबादिनो सानखांनानै बिथाङा जानो हागौ सानदोंमोन बिथाङा आ मा बिथिंजों आ माने जोंनि बर' समाजखौ जौगाहोनो
औ औ
थिग बेबायदिनो बिथाङा माने साननानै मोनदोंमोन जानो हागौ जोंनि बर' समाजखौ जौगाहोनोब्ला जोङो जोंनि दोरोमखौ खौ माखासेखौ माने गुबुन हारियाव सोलायलांनाय बायदिखौ नुनानै माने जोंनि आरो थाखानाय दोरोमफोरनि दोरोमफोराव माने गारलाय गुरजायखौ आ माने साखोन सिखोन डसिप्लिनाव लाबोनो थाखाय माने बिथाङा बे दोरोम फोसावनाय हाबाफारिखौ ला लादोंमोन होननानै जों बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङो बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समावथ' दडाइरेक्टलि राजखानथियावथ' गोसो होनो हाखानाय आ माने जोंनियाव गोहो गैयामोन माखासे थारमाने जोंनि बर' समाजखौ माने खौसेथि खालामनो गोसोब्ला हानायनि माने गोहोया जोबोद खममोन बेनिखायनो बिथाङा जानो हागौ दोरोमखौनो गिबियाव माने फोसाबग्रोनानै बेनि उनाव लासै लासै माने जोंनि समाजखौ फोसा माने फोसाबलांगोन बेखौ बिथाङा सानदोंमोन जानो हागौ आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि दोरोम माने दोरोम बिथिङाव बेबायदिनो लासै लासै माने आ जोंनि दिडसिप्लिना फैबाय बेफोरबायदिनो बिथाङा ओरोम फोसावनायावल' गोसो होयालासिनो गासै माने जोंनि सोलोंथाइ माने जोंनि समाज दानायनि माने नेमखानथि जोंनि न'खरनि माने रांखानथि बिथिङाव जों गावखौ माबायदि जौगाहोनो हायो बे बिथिङाव माने बिथाङा बिथां गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा माने नाजाबोदोंमोन होननानै जोङो फरायनानै मोननो हायो आरो दा बे बिथिङावनो जोंहा गोदोनिफ्राय माने जोंहा गिबियावनो बर' सात्र सनमिलन होननाय मोनसे फरायसा गौथुन मोनसे गुरुदेब कालिचवरन ब्रह्मआ दादोंमोन होननाय जों खोनानो मोनो
औ नंगौ
थिग औ बे गौथुमनि फ्रायनो माने जोंहा बर' समाजनि माने जोंनि जि मुभमेन्ट बर' समाजखौ जौगाहोनांगौनि बियो माने जागायजेनदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बेनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां आफादफोर बेनि उनाव जोंहा ओंखारबाय जेरै बर' थुनलाइ आफाद जोंनि बर' फरायसा आफाद बे फोरबायदिनो माखासे हारिमु आफाद बेफोरो माने जोंनि माने ओ हारिखौ जौगाहोनो थाखाय माने ओ बे आफादफोरखौ दानानै माने हारि खौ गोजौआव दाउ गेरेमसा हारि महरै दानो थाखाय माने सिगांबोदोंमोन बेबायदिनो दिनै जोंहा बे बायदिनो गिबियाव जोंहा बि एस सि एकर्ड खालामनो हाबोबाय बेनि उनाव बि टि सि बेनि उनाव जोंहा बि टि आर एकर्ड मोनथाम एकर्ड जोङो बानायबोनो हाबोबाय नङा होनब्ला नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा बे मोनथाम एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर'नि समाज थासारि नेमखान्थि बेफोराव गोबा गोबां माने जोङो माने गुस्लाय होनोनाय सोलायहोनानै माने जोंनि गे रेमसा हारि दानायनि जि जोंनि थांखि बे थांखिसिम जोङो माने बाहायबाबो माने ओ सहैनो मान सौ सहैनो थाखाय जोङो आगान होजेनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नङा होनब्ला नोंथां दाथ' जोंनि बर' समाजावबो गोबां माने सुबुङा माने गोबां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि
औ
आ माने फरायनाय बिथिङावनो होन रांखान्थि बिथिङावनो होन गोबां माने जोंनिया जौगाबाय होननानै बुंनो हायो आरो दाबो दानो
औ औ
जोंहा माने जौगाबावनांगौ बे थांखिजों माने जोंनि जोंनि जा बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जोंनि माखासे से गावबा गाव धोरोमनि माने आफादफोरा माने बर' हारिखौ गावबा गाव जि जेरै माने हागोन बर' हारिखौ गोजौथिं जौगाहोनो
औ
बे माने थांखिखौ लानानै माने खामानि मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
दे अब्ला बिदिब्ला माने समाबोथ' जाबाय जोंनिया
औ नोंथां नोंथांजों बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे दे